खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा ओ अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथांजों? अ अब्ला जों ओ नाफाम बाथोन होनोब्लथ' नोंथांआ मिथिखागौ जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोआरि ओंख्रि बेबो ओ ओ नोंथांमोनहा ओ ना फामखौ ओ मा मा मा रोखोमै देयो आरो नाफामाव मा मा होनानै देयो बेखौ नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन ना?
उम उम फोरमायनो हागोन माने नाफामखौथ' उम गुबुन गुबुन जायगायाव गावबा गाव आदब बायदि देयो आमफ्राय जोंनि इथिं जोंनि इथिं जाबायदि देयो आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायनोसै
औ।
जोंनाव गुबैयै माबाखौ नाफामखौ थास' गोसोमजों देनाय जायो। ओ थास' था थास' गोसोमखौ गाव लाबोनानै ओ बिगुरखौ लेमनानैहाय ओ हानानै बिगुरखौ एसे बिगुर फोरखौ साफा खालामनानै ओ थुख्रा थुख्रा दानस'नानै बा हास'नायजोंहाय माबायाव सान्दुङाव फोराननानै दोनो एसे फोरानद'बो। फोरान दबनानै जेनेबा ना फिसा फिसा ना गिदिरजोंबो देजायो आम फ्राय जोंनि थिंजाय बांसिन ना फिसाया गोथाव जायो होननानै ना फिथिख्रि मावा बेफोरखौ देनाय जायो। आमफ्राय औ ना खौ एसे फोरानबाय एसे गुन्दै जाजासिम फोरानबाय नाखौबो गोरान जायो गोरान जानाय जाबा थाय ओमफ्राय माबाखौहाय थास' थास' थाराखौहाय बांद्राय उम गोरान खालामद्राया आरो एसे रिदुब खालामनानै दोनो एसे फोरानदबो जाहाथे बिनि आथाफोरा रानो। जेब्ला बिनि आथाफोरा एसे रानो रानबा थाय जोहा मा होनो माबाखौहाय जोंनिथिं इथिंजाय नाफामखौ माबायाव दिंखियाव देयो जोंनिथिं बारा उवाल बाहाया आरो। गुबुन गुबुन जायगायाव उवालफोराव देयो जों होमबा जोंनियाव माबा दिंखियाव देनाय जायो।
औ नंगौ।
फोर्स आवनो ओ थास'खौ देनानै लाग्रोनाय जायो। ओ थास' था थास'खौ देग्रोयो माने थास'आ थास'खौ देग्रोनानै ओ साइड खालामनानै दोनो। बेनि उनाव जों ना फोराननानै लानाय ना गोरानखौ देयो ओमफ्राय आरोबाव एसे खांनान दोनो आरो बोखारनान दोनो आरो। बोखारना दोननानै ना ना गुन्दैया एसे गुन्दै जाबाथाय जोहा बै देनानै दोननाय थास'खौबो मिक्स खालामनानै बेयावनो आरोबाव देफाबावो। जाहाथे मोजाङै मिक्स मिक्स जायो आरो मोननैबो नाजों थास'जों। ओमफ्राय बेखौ देखांनानै जोहा ओ जेदिया गुन्दै जाजोबो अब्ला बोखांबाय बोखांनानै थोरसि बा मा मोनसे जायगायाव लानानै बे देनानै लानाय ना फाम खौहाय ओ बेखौ लद्रा लद्रा बानायो जोहा लद्रा लद्रा बानायनानै सोरबा सोरबा भयामावबो सोयो ओमफ्राय औवा हासुङावबो सोयो। औवा हासुङाव सो औवा हासुङाव सोबा मोजांसिन जायो होननानै बुङो। ओमफ्राय बेखौ औवा लद्रा लद्रा बानायनानैहाय जा औवा हासुङाव सोयो। औवा हासुङाव सोनानै बे थालिर बिलाइ गोरान दङ जे थालिर बिलाइ गोरानखौ जोंहा बेनि खफायाव खफायाव बुथुमो आरो जाहाथे जेबो एम्फौआरि जाया गेस हाबा होननानै जाहाथे मोजां जानानै थायो। सिंनि नाफामा सेवनो था सेवनो थाखाय जा सेवनो था सेवनो थाखाय बेखौ खाथुमनानै गोरा खाथुमनानै दोनो आरो। एम्फौ आरि मोनामनायखौ मोननानै जाहाथे एम्फौफोरा हाबा बिदै गैया होननानै बेखौ गोरा मोजाङै खाथामनानै जा माबायाव ओंखाम संग्रा न'आव बा इसिङाव बै माबायावहाय मा होनो ओंखाम संग्रानो बे खनायावहाय दोनो आरो जाहाथे ओंखाम संनाय अरनि धुं ङाफोरा एसे एसे नाङो होननानै गाज्रि जाया होननानै बेयाव दोनो जोंना नाफामखौहाय बेनि उनाव जेब्ला एसे ओ एसे गोबावा लासि दोनो जाहाथ बे सेवो मोजाङै सेवबा मोजांसिन जायो नालाय थास'फोराबो सेवबा थाय नायाबो मोजां सेवबा जानायाव मोजांसिन जायो। ओमफ्राय बिदिनो सेवबाथाय एसे ओ गोबाव सम दोननानै मोजाङै सेवबाथाय नाय-नायो आरो बोखारनानै नायो जाजादों ना जाजायाखै होन्नानै जुदि जाजानाय बायदि जाबायबाथाय जानानै नायो। जोंना मानसिफोरा थास'खौहाय थाव माबाखौहाय नाफामखौहाय ओ सोरबा सोरबा माबाजों ओम थावजोंबो जायो जों खिन्थु जोंनिथिं खारैजों बांसिन जायो आरो। माबाखौहाय नाफाम नाफामखौहाय नाफामखौ फार्स्टाव जोंना माबाखौ ओ डायरेक्ट खारैखौ होखाबाय खारैजों दैजों होखाबाय बानलु सामब्राम देनानै होखाना नानै जोंना ना नाफामखौ होबाय नाफामखौ होनानै दडायरेक्ट बेबायदिनो एवबाय थाबाय एवबाय थाबाय जेब्ला दैया दैया रानो मिक्स जायो अब्ला गोरान खालामनानैहाय एसे गोबाव एवनानै गोरान गोरान खालामनानै ओ रानजोबो अब्ला जोंहा नाफामा जानो थाखाय जायो आरो।
औ।
नोंथांमोननि सिं माबायदि आदबै बानायो
ओ ओ नोंथांमोआ जाबायदि बुंलांबाय जोंंनिथिंनो जोंथिंबो बेफोरबायदिनो बानायो। नोंथां जोंनिथिंहाय औ नाफाम देयोबा सेफे बेफोरखौनो ओ बुथुमनानै ओ गुरनानै बा सेन खखा सेननिफ्राय बुथुमनानै जोङो लाबोनानै देनाय जायो। औ आरो जोङो बेवहाय थास' गोसोम नि हाग्रानि थास' गोसोमनि था-थारा खौ होनाय जायो लोगोसे जोङो बिनि ओ उवालाव दे नाफामखौ ओ ना गोरानखौ देग्रोना लाग्रोनानै ना गोराना मिक्स जाब्लाथाय बै सैखानानै लानाय थास' थाराखौहाय जोङो होफानानै मिक्स खालामनाय जायो आरो नोंथाङो ओ बिनि उनावहाय जोङो। ओ भयाम एबा हासुङाव नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बेबायदिनो जोंबो दोननाय जायो आर रो ओ आं-आंनि मिथिनायावबो जे ओ औवा हासुङाव नाफाम सोनानै दोननायनि ओ टेस्ट बा गोथावा एस से आलादासिन जायोनो ओ बेनिखायनो ओ जोङो बे देनानै लानाय नाफामखौहाय औवा हासुङाव सोनानै ओ खारैखौ जोङो फार्स्ट तिकफोरावहाय ओ ओ एसे लदसे प्लास्टिकाव खाथेनानै जोङो खारै सोखांनायाव हा हाय ओ नाफामखौ सोफानानै ओ सरि ओ खारैै खौ जोङो सोफानानै होनाय जायो खारै लदाखौ। बिनि उनावहाय ओ नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों थालिर बिलाइ ओ नङाब्लाबो मायबाफोर दं दंफांनि बिलाइफोर, गोरान बिलाइ फोर जोङो बुथुमनानै बेखौ माथेयो जाहाथे बेवहाय जोङो ओ जेबो एम्फौ एनला बा थाम्फैफोर बाया आरो नाफामाव जेबो बार हाबा नाफामावहाय खारै होनानै दोनोब्ला माने नाफामा गोथावसिन जायो आ आरो बिदि होननायखौ मिथिदों। बिनिफ्राय जोङो बे हासुङाव सोनाय नाफामखौ जोङो उखुन्दै जेराव जों ओंखाम सङो बिनि अदाब बनि सायाव उखुन्दै नांनाय जायगायाव दोनो। जाहाथे बेवहाय जेबो एम्फौ एरला बिर थिङा था थामफै बिरथिङा बिब बिबदिनि थाखाय दोनो आरो जोङो नाफामखौहाय जिबा बा नैजि साननि उनाव बा से मासनि उनावबो जोङो जानो हायो जाहाथे नाफामा सेवो नाफामा सेवबासो माने जाजायो मोदोमो आरो औ। जोङो बेखौहाय जोङो थावजोंबो जानो हायो, खारैजोंबो जानो हायो ओ आरो आथिखालनि मुगायावहाय आं नुनो मोनदों जे जों जोंथ' दा गामि ओनसोल एबा गामि एरियायावहाय जोङो बांसिनानो उवाल गायहेनजोंसो देखायो नङा होमबा नोंथां नाफामखौ औ। बेनिफ्राय जोङो टाउन एरियायावथ' जोंहा बेफोरबायदि उवाल गाहेन बेफोरबायदिथ' ओ गै या नालाय नोंथां आंङो नुनो मोनदों जे ग्राइडारफोरावहायबो जोंङो बेफोरखौ देनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ बे बिसोरो ग्रेन्दारावबो जोङो जेरै जों ना गोरानखौ वालाव देग्रोना लायो बिबदिनो बिसोरबो ग्रेइनडारावहाय ना गोरानखौ एसे एसे होनानै माने देग्रोनानै बुथुमना लायो आरो बि नि उनावहाय अ बै थास'खौबो माने फिसा फिसा हानानैहाय ग्रेनडारावहाय थास'खौबो ओ उ-उननानै लाबाय बिनि उनावहाय बेवहाय ओ खारै मिक्स खालामो आरो बिसोरो खारै गोथांखौ सरनानै मिक्स खालामनानै माने सामस एबा ओ आखाइफ्राव प्लास्टिक गाननानै माने मोननैखौ मोजाङै लगायनानै अ ग्राइडारावहाय खेनसे मिक्स खालामफिनो बिनि उनावहाय बिसो बिसोरो अ बिसिनि जायगायावथ' टाउन एरियायावथ' जोंनि बायदि औवानि हासुं ओ मोना नालाय नोंथां औ बेनिखायनो बिसोरो ग्लास नि बयाम फिसाफोरावहाय माने दोन दोननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। माने जोंबो दोनजायो बयामफोरावहाय माने बै प्लास्टिकनि बयामनिख्रुइ माने औ ग्लासनि भयामाव दोननाया माने साबसिन जायो आरो माने जोङो औ। नाफामनि अनगायैबो जोङो मोनफ्रोमबो बुस्थुफोरखौ जोङो ओ आसारफोर बानायोब्ला माने प्लास्टिकनि बयामाव दोना लासि नो ग्लासनि बयेमाव दोनोबा माने साबसिन जायो आरो माने जानायखौहाय। जानाया गोथावसिन जायो आरो बेवहाय जेबो ओ मैखुन बारनायखौ नुनो मोना जोङो।
उम उम।
औ औ आरो जोङो नाफाम। औ बुंलाय नोंथां।
नोंथांमोननिथिंबो बे नाफामखौहाय थावआव एवनानै जायोना?
औ जायो नोंथां। औ औ जोङो थावजों एवनानै जाब्लाबो माने ओ थावखौ खम बिबांनि होनायखौ नुनो मोनो आरो। जेनेबा जों गिबियावनो थाव सेरग्रोबाय बिनि उनावहाय जोङो बानलु फोरखौहाय ओ जोङो बांसिन नाफाम ओंख्रियावहाय जोङो नाफाम बाथोनफोराव जों बानलुखौ देनानै होनायखौ नुनो मोना आरो आङो जेनेबा हाखावनानै बा बस'नानै जोङो सामब्राम फियास बानलु होनायखौ नुनो मोनो जेब्ला बे बानलुआ खामो बा जायो अब्ला जोङो बै नाफामखौ होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो नाफ ‌फामखौ एसे एरनानैहाय ओ जों दै होनायखौ नुनो मोनो। ओ दै होनानै जोङो फोराननानै जायो आरो बिदिनो। जेब्ला मोनो आरो जोङो ओ जोङो मैथाफोरजोंबो जानो हायो नाफामखौ।
औ औ जायो‌।
लोगोसे आरो जों खारैफोर जायोब्लाबो जोङो खारैआवबो जों मैथा होजायो आरो जोङो थावनि जायो ब्लाबो जोङो थास बिसं सं आरो ओ थास' बिबार बेफोरजों जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। आंनि बेलायावथ' नाफामखौ आङो थास' बिसंजोंनो बांसिन गोथावसिन जानाय
औ थास' थास' बिसंजों बांसिन गोथावसिन जायो।
औ औ बेवहाय जोङो ना गोरान होफा देनानै नाफाम होफादेरनानै औ आरो नाफामा जोंहा बै थास' बिसं ओंखारनाय समाव जेरै ओ मा फागुन बेफोर समावहाय माने नाफामाबो गोथावसिन जाहैयो ना मेजेम गोनांखौ देनायजों लोगोसे आरो बै समाव अखा गैयैनि जाहोनाव जोंना थास' बिसाङाबो गोथावसिन जाहैयो बिनि थाखाय माने औ जोबोद गोथाव जाहैयो आरो बै समाव बे थास' बिसं आरो नाफाम होनबाथाय माने एसे जोंनि बर'आव मोनसे फेमासआनो दा बे नाफामा जेरै जि जिहेथु जि आइटेक मोननाय
औ नंगौ
जोङो न'खराव जों संना जानायनि अनगायैबो आजिखालिथ' माखासे बर'नि हटेलफ्रावहाय माने नाफामखौ जोङो जानो मोनो आरो नोंथां
औ औ बर'नि नाफामखौ गुब औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां औ औ जोङो बिदिब्ला दोनथ'नोसै
औ जागोन दे
औ दे नोंथां
औ